हेल' खोनादोंना औ ओ दायो होमबा जोङो ओ ओ आबाद मावनायावहाय जेनेबा हाल जांख्रा बा माइनाव लाबोनाय बेफोरनि सायाव सुबुं फोथायनि बागै रायज्लायसै नामा?
अ जागोन दे।
ओ ओ बिदिनो ओ जे बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबाद मावबोदों बिदिनो ओ दैज्लांनि माइ आबाद बेवहाय माने गोबां सुबुंफो थाइनाय हाबनानै दङो नालाय माने बेफोरखौबौ माने उम जों सुबुं फोराहाय मानिबोदों बिदिनो जेरैहाय ओ माइनाव लाबोनाय बा ओ बाख्रि गायसननाय बा हाल जांख्रा बेफोराव माने गोबां सुबुं फोथायनायफोर हाबनानै दङ। ओ बिदिनो ओ जों बर' बर'फोराहाय गोदो गोदाय बां सिन माने बेफोरबायदि सुबुं फोथायनायखौ ओ गनायोमोन बिदिनो ओ फैयै फैयै आथिखालावहाय बेफोरो एसे खम जाबोबाय बिदिनो ओ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरैहाय गोदो ओ बिदिनो ओ हाल जांख्रा बेफोरावहाय ओ गोबां सुबुं फोथायनाय दङ आरो बिदिनो माइनाव लाबोनायावहाय ओ माइनाव लायनो थांग्रा सुबुङा ओ बिदिनो लाबोनाय समाव गुबुन बेलेगफोरजों सुबुंफोरजों रायज्लायनो मोना बा उन थिं नायथिं नायथा खालामनो मोना होननानै। फोथायोमोन बिदिनो ओ बेफोरबायदि उनथिंनाय नायथिं नाथा खालामोबा बा सोरबा सुबुंजों रायज्लायोबा ओ माने माइनावा खारो बा माइनाव फैफानानै फोथायो बेफोरबाय दि माने ओ फोथायनाय हाय ओ नोंसोरनि जायगायावबो दासिमबो दङ नामा?
जोंनि जायगायाव जेनेबाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जायसमनिफ्राय माइ आबाद मावनानै जानो रोंबोदों बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो मानि फालिबोनायखौ नुनो मोनदों नालाय ओमफ्रायो दा जोंनि जायगायाव फालिनो फोथायनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बेफोरो ओम नोंथाङा जेनेबा बे गासै नोंथांनि जिखिनि सोंदों बेखौ खौ होनदों आरोना बा औ बे फोथायनायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो जेनेबा खोथिया माइखौ गायखांनानै जेनेबा लायनो थाङोना बेयावहाय बेवहाय लोखि खारो होननानै माने लोखि खारो होननानै। साननानै बे फोथायनायखौ लानानै दासिमबो मानिबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो जोंनि ओनसोलावबो
अ औ।
हेल' हेल' हेल' औ। अ खोनायासैमोन नै दासो खोनाफिनदों दे बुंफिनलाय
खोनादोंना औ जेरैहाय सिगाङो औ सिगाङोहाय जेरै बर'फोरा ओ‌ माइनाव ओ‌ जेनेबा बाख्रि गायोब्ला जेरैहाय सुबुं फोथायनाय दङ बिदिनो माने जोंनि जायगायावबो हायरा दासिमबो बेफोरबायदि सुबुंफोर थायो बिदिनो जानला मोनला बारखालि गायनाय जाया आरो बिदिनो माइ गायखांनायनि उनावहाय सुबुंफोरा बिदिनो दाबसे मोजां बारायखालि मंगलबार बा सुनिबार खालि माने गायनाय जाया बाराय गोसा होननानै
जेनेबा बे माइ माइ गायनायाव गायजेननायावबो आरो फोजोबनायावबो दिन लायनानै गायनाय जायो‌ आरोना
औ बिदिनो माने बुधबार ब्रेस्त थि सुक्र' एबा रबिबार सानाव माने गायो बिदिनो बि खालि माइनाव गायगोन खालिहाय फुङावनो साखोन सिखोनै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बिदिनो माइनावखौ ओ आलिनि साहा सानजा खनायावहाय गायनाय जायो बाख्रिखौ गायखांनायनि उनावहाय माने गायनाय समाव रावजोंबो रायज्लाया बिदिनो माने उनफोरखि गिदिं नायदिंनो मोना होननानै फोथायो बिदिनो बाख्रि गायो नानै ओ ओ माने ओ बेवहाय सोरबा सोरबा बाख्रि गायोब्ला माने एसे प्रसादबो होनाय जायो गय जरा फाथै जराबो होयो बिदिनो सोरबा होआ बिदि खालामनानैहाय बाख्रिखौ गायसनो बेबायदिनो ओ जेरै माइ गायखांनायनि उनाव माइफोरा मोनबा हानो गोनांनि सिगाङावहाय माने ओ माइनाव लाबो नालाय बिदिनो बेवहायबो माने जोंनि जायगायावहाय दासिम बो सुबुं फोथायनाय दङ जेरैहाय माइनाव लायनो थांग्रा सुबुङा ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ लथा थासे बिदिनो लाइजौ खासि ओ थुलुंसि एबा दुब्रि हाग्रा लानानैहाय बिदिनो गय जरा फाथि जरा लानानै थाङो बिदिनो सानजा सा ख'नानि माइखौहाय ओ बेवहाय आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव दैसा दिखांनायनि उनावहाय खुलुमनानै माइ खौ हाना लाय जनानै रायनानै खानसिखो ओ गंसे लां खायो नालाय गाहाम बे खानसेयावहाय ओ खर'आव रुजुननानै लानानै फैयो बिदिनो लानानै फैनायाव हाय गुबुनफोरजों रायज्लाया बा उनफोर खिंनाय थिं नाय था खालामा आरो बिदि खालामोब्ला माने ओ माइनाव खारो होननानै फोथायो
ओमफ्राय जेनेबा बे बे माइ जि लायनाय बेखौ सोर
औ औ बि बेखौ आइजोआ मावो माने न'खरनि सोरबा सासे आइजो माने मोननायफोरा माने दांनो मोननाया मावनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि गामियावहाय आरो हौवाफोराबो मावो बिदिनो जाय माने खामानि सोलाबो माने सममाय मोनो बिसोरनो मावनाय जायो आरो बिदिनो लाबोनानैहाय सिथ्लानि दाबसे जायगायाव दोनथ'ना दुब्लिनिफ्राय फैनाय नालाय आथिं आखाइ सुस्र'यो बिदिनो सुस्र'नानैहाय सोरबा सोरबा माइनाव खनायाव बा आरो दुलियाव बे दुलि माने बाख्रियावहाय दोननाय जायो
जेनेबा बे माइखौहाय बेसेबां गोबावसिगोन दोनो ना? जेसेबां थायो बेसेबांसिम दोननाय जायो
औ बिखौहाय माने गावनो जेसे थायो बिसिम दोननाय जायो आरो जोंहा माने सोलाया बिदिनो माने थेवबो बोसोरै बोसोरै लाबाय जायो आरो मायनावखौहाय बेनो
जेनेबा बे माइखौथ' हाखांनानै बै खानानै दोनो दि‌ बुनथा खानाय होनो जायखौ बेबायदि बुंनथा खायनो हालायना देनो ना माबा फोर बेलेग बिदि मारा होनाय माबाय खालामनाय जायो नामा?
ओरैनो मुथा खानानैनो माने इसे माइनाव खनानि ओ गोजौ बेरायावहाय माने जोंहा आलायना दोन औ सोरबा सोरबा आरो
औ खानानानै दोननाय जेनेबा बेखौ बे खौ बोख्लायफिननाय जाखाया ना‌ जेनेबा सम मालाबाफोर सम मोजां नायनानै बोख्लायफिननो ना
ओहो माने बोख्लाय ना माने बिखौ जेरै दोनो बिदिनो थायो आरो बिदिनो माने बोसोर बोसोर लाब नाय जायो आरो मायनावखौहाय
औ औ जेनेबा बिदि बिदि दोननायाव माबाफोर फोथायनाय दं नामा जेनेबा माबा फोर फोथायो जे
बिफोरबायदिखौथ' आं बांद्राय मिथिला थेवब्लाबो माने ओ मायनावखौ लाबोनानैहाय ओ सोरबा बा बिदिनो बाख्रियाव दोनो बिदिनो सोरबा इ मायनाव खनायावहाय दोननाय जायो ओ बिदि दोनो आरो माने ओ जार थे ओ जोंनि माइनावा दिदोमैनो थायो माने ओ जेरावबो आलाय सिलाय जाया जोङो माने ओ मोजाङै आलो गोजोनै माने ओ मोनजायो माने बेफोरनि फोथायनानै दोननाय जायो आरो बिफोरखौ हो ओ गुबुन ओ बिदिनो ओ सुबुंफोरा माने गुबुन गुबुन फोथायनाय दङबो जानो हागो ओमफ्राय आं बांद्राय मिथि
औ औ जाहानावबो दा थानायाथ' जोंहा गोबां फोथायनायानो थायो नालाय बिदिनो माबा मोनसे था जागोन आरोना औ
माबायदि खालामनाय जायो आरो माबायदि फोनाय फोथायनो लायो
फोथायनायख बेग माबा बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' आङो बारा मोजाङै मोनथिया बिनिखायनो आं बुंनो हाथार नंला जोंनिखौ माने फोथायनायनि सायाव ओरैनो लेखाफोरावसो एसे एनै फरायनो मोनदों नाथाय आं गामियाव बि दि एकजेक मोनाखै आरो बिनि खायनो आङो बिखौ बारा मोजां मिनथिथ'आ
औ
बिनि उनाव जेनेबा हाल जांख्रादि जायो माइ गायखां बिदि गायखांनानैहाय बेयावहाय माबायदि खालामनाय जायो जेनेबा फोथ माबा मोनसे फोथायनाय लानानैसो बेफोरखौ मावनाय जायो नालाय बेफोरो माबा फोर खालामनाय मिन्थियो नामा नों थाङा
ओ बिदिखौथ' आं बांद्राय मिथिला माने थेवब्लाबो माने हाल जांख्रा समावहाय जोंनिया गासैबो माने बिदिनो माने बिखालि हाजिरा गाया माने गासैबो ज' ज'यै माने बिदिनो